हेलौ औ नोंथां
अ औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासि हरनाय थाबाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां आंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम बाव बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां मानि बागैस मानि बागै सावरायनो होनदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ आं दा बैसागो जेनेबा जोंनि बर' हारिनि बैसागो फोरबोनि बागै एसे फाव फोरमायनो होनना सानदों आरो ना नोंथां
औ नोंथां थारहैनो हागोन
अब्ला आं फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दे नोंथां
अ आ बैसागो फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे फोरबो मानो होनोबब्ला बेखौ गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोन गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो बियो
औ औ नंगौ नोंथां औ
बेखौ माने बैसागु बोथोरखौ जोङो बैसागो बोथोरखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो औ बे स्नि साननि जोङो गिबि जेनेबा गिबि सेथि खालार खालि जोङो मोसौ बैसा खौ फालिनाय जायो।
औ औ नोंथां नंगौ औ।
बैसागो खालि जोङो। जों रंजा बाजायै मोसौखौ
औ औ
एबा दैमा एबा न' खाथिनि हाखर नङाबा दंखलनि दैफोरजों थुखैनो थाखाय जोङो फुङावनो लाहार फाहार खालामनाय जायो।
औ नोंथां नंगौ।
बे थुखैनायनि उनाव जोङो मोसौनो गानहोनो जोङो माला बाननाय जायो
औ औ नंगौ नोथां
औ जेरै लाव मोखोना बिलाइ दिगलि लटि थाराय हाइजें बायदिखौ जोङो फिसा फिसा एबा आखुथिनानै जोङो मोसौनो होनो गोनां जिखिनि बानायनो गोनां माला बेखिनिनि थाखाय जोङो आलादा आलादायै बाहागोबा होनना दोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो नंगौ
आरो बेखिनि मालाबानो हांगौ जोङो मोसौनो गानहोनायनि उनाव जोङो आद्रा थाबावनाय मोननैसो मालाखौ जोङो न' गलि एबा माइ बाख्रि बायदियावबो दोननाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जोबथारनायाव जोबथारनायाव जों मोसौनाव हांगार फोननाय जायो मानो होनब्ला औ औ मानो होनब्ला जों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोनो मोनदों गोदो गोदाय मोसौफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रायावसो गुमनो एबा जाहोनो लांनाय जायोमोन नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथां।
जेराव मोसा मुफुरफोरा मोसौखौ मोसौनि फोननाय हांगारखौ नुनानै बारदावथों होननानै फोननाय जायो होननानै आं खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो सैथो बाथ्रा बे नोंथां।
औ
औ औ।
बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौ जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बायदि दामजुजों एबा दामग्राजों जों खुंनाय जायो।
औ नोंथां औ नंगौ थारैनो।
बेबायदिनो जोङो गामिनि सेंग्रा सिख्ला नङाब्ला। बोराय बेन्थ' गासैबो ज' ज' लोगो नांनानै खुंनाय जायो। एबा गामि गामि। गिदिंनानै जोङो मोसाना मागिनाय मागिनाय जायो आरो नोंथां। औ आरो बे मागिनानै। मोननाय रांखौ जोङो रायजोयैनो एबा। जाय जाय जों जों जयै मोसादों लोगोफोरजोंबाबो। जेनेबा गामिनि बोराइ बेन्थ'जोंबाबो जोङो जोबथारनायाव जोङो। मोनसे गाजा गोमजायै लावखार ओंखाम जानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथां।
दा आथिखाल गाव। बुंनो थांब्ला खाम जथा सिफुं सेरजाफोर दामनाया। गोबाङानो खमायलांदों मानो होनब्ला दानि मुगायाव। इलेक्ट्रिसिटिनि जेरै बक्स डिजे। बारिजों मोसानोय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओनसोलाव गोबां खौनो नुबाय आङो बिदि बक्स डिजे बायदिजों दामनाय।
औ नोंथांथारैनो।
दा बिदि दामनाया जोंनि बर' हारिनि थाख खाय मोनसे गोमालांनो हमनाय न-नेरसोन रखम जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा इसे फोरमायनो हाग गोनना जे जोंनि बर' हारिनि जे दामनाय द दामजु बेफोरो। बोरै गोमालांनो हमसिनदों नोंथाङा बेनि बागै इसे फोरमायनो हासिगोन ना?
औ नोंथां हागोन बिदिनो नोंथाङा बैसागुनि बागैनो एसे फोरमायलांगोन नोंथां।
औ जागोनदों नोंथां।
औ बिदिनो दानि नोंथाङा दि मोसौ बैसागुनि बागै एसे फोरमायदोंमोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो मानसि बैसागुनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनिसिम।
औ जागोन दे नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङोथ' मानसि फैसागु होनोब्ला। खोनादोंना नोंथाङा? औ जेहेखुनु जोंङो बैसागु। मोसौ बैसागुखौ जोङो सेथि सानाव फालिनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बैसागुनि नैथि सानखौ जोङो मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ एबायदियैनो बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनायबो दङ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो बैसागु। बैसागुआव फोरबोआव बिथांमोनहा गावस सोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो नोंथां। औ बैसागुआव बर' हौवाब--। फोरा गामसा आर'ननाय आर'ननायनि गस्ला बाहायनाय जायो नोंथां जे बुंनो थाङोब्ला सरासनस्रायै गामस फोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो नोथां। औ बिब्दिनो आरो बर'। आइजोफोरा दख'ना गानो बियो बायदि रोखोमनि डिजाइनजों लोगोसे गोजा। गोमो गलापि गोथां गाबनि जानो हागौ आरो नोंथां औ बिबदिनो गास--। गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर खो बयबो। देलायफब माफबै रंजानानै बाजानानै फालिनाय जायो नोथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दंबावो नोंथां दुइसिना देरसिनखौ खुलुमनानै बोर--। लायो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लायोमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हानजायाव दायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
न' न' थांनानै दल फेम्फा जाबस्रिं जथा औवानि थरखा हाम गंगोना आरि लानानै खननानै मोसायो आरो न' बिगोमानि गाहाम हास्थायो नोंथां
औ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला बे बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरैहाय मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्लानि एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिबोनां एदावलायनाय
औ नंगौ नोंथां
दंबावो नोंथां बिहाव बि बिहामजो जंखायलायनाय गोसो थोलायनायनि मेथाइ बायदि बायदि नोंथां दंबावो
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो आरो बैसागुआ आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जा थाव उदां बोथोरनि फालिथाय फोरबो
औ औ नंगौ नोंथां
नि जागायजेनन्नायखौ दिन्थियो आरो बियो हारि हारिमुवारि फोरमायथि नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला धोरोमारि फालिनायनि मोनसे सम जाय माखासे गोदान गोहोम खोख्लैनायावबो बिसोरनि धोननि दोरोंफोरखौ दिन्थियो नोंथां जेरैहाय जोङो रंजालि बैसागुआ मानसि फोरखौ खौसे खालामो आरो बिसोरो रंजानाय आरो खुसिनि मोनसेल' थांखिनि थाखाय ज' जायो नोथां
औ नंगौ नोंथां
बिनि अनगायैबो फोरबोआ जोंनि हारिमु आरो धोरोमखौ बोजबना लानायाव जोंखौ मदद खालामो बिसोरो जिउनि खौसेथिखौ सिफायनायाव खौसेथिखौ सिफायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो नोंथां
औ आदसा नोंथां आं नोंथांनो एसे नोंथांजों एसे फोरमायजानो लुुबैदों जि जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि जि दामनाय दामजु
औ औ नोंथां औ औ
बोरै गोमालांनो हमफिनदों नोंथाङा एसे बारा गोलाव नोङाबाबो सुंद'यै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो हागोन बिदिनो जोङो जोंनि बर'फोरनि दामनाय देनायनि बागै बिदि गोमालांनायनि बागै सावरायनो सानदों ना नोंथां
औ नोंथां
औ बिब्दिनो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला नोंथां दानि जुगाव दानि जुगावथ' बिब्दिनो गोबां जोंनि बर'नि आइजें दाम दामग्रा देग्राफोरनि बागै बेसेबां जों नुनो मोनला नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बे बिब्दिनो जोंनि हारिनि दामगिरिखौ दामनो गारै नोंथां बिब्दिनो साउन बक्स बिदिनो बायदि रोखोमजोंसो मोसानाय नुसै नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै जों बुङो थाङो नों थाङ जेरैहाय जोङो बिदिनो जोङो गल गंगोनाखौ नुनो मोनला नों
औ नों नोंथां
जोबलांबाय नोंथां बेखौ माने जोंनि बर' हारियानो माने बेखौ बावगारलांबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
सेरजायाबो नोंथां जोंखौ सेरजाखौबो नुनो मोनैया नोंथां
औ गोबां खमायबाय आरोना नोंथां
खमायबाय गोबां खमायलांबाय नोंथां बुंनो थांङोब्ला दा जोंनि बर' माहारिया बिदिनो साउन बक्सफोरजोंसो मोसानायखौ जों नुसैयो आरो नोंथां
औ नंगौ दा आतसा नोंथां नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बक्स एबा एसे इलेक्ट्रनिक्स बुस्थु जेनेबा बक्स दिजे बायदिजों दाननानै मोसानाय नोंथांनि ओनसोलावबो नुनाय मोनदों मोनदों नामा नोंथांङा
औ नोंथां बिदिखौथ' आंङो नुदों नोंथां
औ
औ - औ
आदसा अब्ला नोंथां जोंनियाबो दा समाज जाबायमोन
औ
दा औ नोंथांनिसिम बैसागो बोथोरनि बागै आं नोंथांनि आफ्राय मिथिना मोननानै आं जजोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ - औ नोंथां नोंथांनिसि नोंथांनिफ्रायबो नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांसिम जाहाथे नोंथांङा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय नोंथां
औ आंबो गोजोन थांबाय अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां थारैनो दे अब्ला नोंथां न
औ दे
औ नोंथां